खोनादोंना नोंथां औ दा जोङो होनबा ना फुख्रियाव ना फिसिनाय बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा।
औ जागोन दे। फुख्रियाव ना फिसिनाय नङा होमबा?
औ
ओं
दा नों नोंसानियाव फुख्रिफोर दंना गैया?
ओ दङ' बिब्दिनो बर' समाजाव फुख्रिया मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मैखोम बिहोमा होबोदों ओ जेरैहाय गंफ्रोमबो न'खरावहाय फुख्रि थायाब्लाबो गामिनि बबेबा ओ सोरहाबा नङा सोरहाबा गंसे न'खरावब्लाबो फुख्रि थायो ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोयो जे माहाजोन न'खरनियाव फुख्रिखौ नुनो मोनोमोन। जायनेखि गोरिब थाखोनि न'खर बिसिनाव फुख्रिखौ जोङो नुनो मोनबाङा। मानो होनोबा बिसोरनियाव हा हुआबो बारा गैबाङै जायो। ओ बिदिब्ला माहाजोन न'खरनियाव जोङो फु ख्रिखौहाय खरसेल' नङा माब्लाबा खरनै खरथाम खरब्रै बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आ बिसोरो बे फुख्रियाव गोबां रोखोमनि ना फियो। ओ जेरैहाय बारलि ओ ना रौ नास्राइ ओ बिब्दिनो ना सल, ना खावै ओ ना मेरगा बायदि - बायदि रो खोमनि नाखौ फिसिनाय जायो। बेखौ बिसोरो आलास सि दुमसि फैयोब्ला बिसोरनो जाहोयो आरो गावसोर न'आवबो ओ माब्लाबा बेदरफोर गैयाब्ला बेखौनो बोखांनानै गोसो बायदि जायो। आरो माखासे से बेफार फालांगि बो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथाङाबो फख्रियाव ना फिसिनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ। फख्रियाव ना फिनाय
औ बेनिफ्राय माखासे ओ मुलाम्फा जानाय बेखौ माबोरैहाय बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ फुख्रियाव जोङो ना फिसियोबा बुंनो थाङोबा जोङो नाखौबो एसे जोथोन लानांगौ जायो आरो। फख्रियाव ना फिसिनाय लोगो लोग। जाया उम अबेबा टाइमाव अबेबा-अबेबा दानाव माने फुख्रिनि दैया रानलांनो हमोना? जेरै गोजां बोथोर मेसें बोथोराव फुख्रिनि दैया एसे रानलाङो आरो। ओमफाय बेवहाय जोङो नाफोरखौ जाहाथे मोजाङै था थो होननानै जों बिसोरनो दै हरनांगौ जायो आर। ओ। मे लोगोसे बिस नो जोङो आदारबो होनो हायो।
औ-औ बेबायदिनो आदार होननानै बुङोब्ला आ मा-मा होनायखौ नोंथाङा मोनथिगौ?
आङो जोंथ'। जेनेबा। जोङो गुन्दै होयोमोन गुन्दै। बे अमानो होनाय गुन्दैया बिखौबो होयो आरो जोङो। उम।
माइनिफ्राय बानायनाय गुन्दै।
औ माइनिफ्राय बानायनाय गुन्दै औ।
ओयो। जुजाय जुजाय ओयो जों उम आंबो बेखौनो मिथियो जे गुन्दै होयो आरो जुजाय होयो होननानै। ओयो बेवहायो माखासे हा। हाजोंहाय बे जुजाय खौ। लगायनानै लादु मा खालामनानै फख्रियाव होनायखौ आङो मोनथिगौ। अ माने बेखौ जायोब्ला नाफोराबो दसेनो। देरो जाय फुख्रियावहाय। आदार होआलाब। फारसेनो ओरैनो गारसोनानै दोनगोन। नखौ थब। फुख्रियाव हगारनानै बेवहाय आदार होआब्ला बै नाया देरनायनि लामायाव फैया आरो। जेब्ला ओ फुङाव खनसे सानसुआवसे खनसे आरो मोनाबिलियाव खनसे होगोन अब अब्ला नाया थाब थाब देरनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ ओमफ्राय
उम बेबायदिनो। ना फालांगि खालामनानै मा मा मुलाम्फा जानो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना। जेनेबा बेनिफ्राय मोन-उम म मोननो हायो मायाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो।
फालांगिनि बेलायाव।
फालांगि खालामोबा जोङो उम- जेनेबा ना फालांगि खालामोबा जोङो नखरखौबो खुंनो हायो। नोङा होमबा नखर खुंना। हायो ओमफ्राय नखर खुंनो हायो आरो नाखौथ जोङो बिदिनो फख्रि गंसेयाव एसे बुरजायै फियोबा माखासे फियोबा जों गुबुन मोनसे जायगायावबो जों बेखौ हरनो हायो आरो। बिदिबो खालामनो हायो।
जाय रांजोंहाय नखरनि गथ गथाइ खौहाय फरायसालियाव थांनायाव। ओ गोनां जानाय रांखौ जोङो सुफुंनो हायो बायदि जि जोम। खौ जोङो बायनानै लानो हायो। आरो नआव जानाय। गोनां जिरादफोरखौहाय जोङो बे रांजों बायनानै लानो हायो नङा होमबा। आरो बेनिख्रुय बेखौ दोनथुमनोबो हायो। बे रांखौ जाहाथे इयुनाव मायाबा हरखाब नांब्रबगौ। जायोब्ला बे रांखौहाय बाहायनो हायो।
द
औ
नाखौ फालांगि खालाम थाङोबा मोजांसिन जायो आरो बुंनो थाङोबा मानो होनबा गावनि फुख्रियावनो थाखानाय नाखौ हरोबा बेनि फैसा न बेनि बे मोननाय राङा नोंनाव न' जमा थाफिनखाबाय बिदि जायो आरो
बेनिफ्राय आरो जोंथ' न' न'आवहाय फुख्रि नुबाय बिनिफ्राय आरो मायाव मायाव फुख्रि थाबावो नों थाङा मिथिगौ?
औ
औ मिथिय अब्ला आङो एसे बुंनोसै
औ बुंना होदो देै नोंथांआनो
दुब्लियावबो जोङो माखासे फुख्रि जावनानै लानाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनो। ओ जेरावहाय ओ गाव गावनि हायाव आरो उ माब्लाबा दंफां सायहा माब्लाबा एसे गे ओ सान्दुं नांनाय गेजेर। बेफोराव जावनानै लानाय खौ नुनो मोनो बेवहायो दुब्लिनि बै अखा हादैजों फैनाय नाया हाबो बेवहायो नास्राय बोथिया मागुर बेबायदिनो माब्लाबा दैबानाजों फैनाय फख्रिनि ना फोर बेफोरखौबो जोङो मोननो हायो। अब्ला बे बे नाखौबो जोङो फाननानै रां आरजि जिनो हानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ। बिब्दिनो माखासे न' खरफोर दङ जायनिखि गुबुन जेबो राहा गैया थांना थानायनि बिसोरो मा खालामो बै फख्रिफोरनि नाखौनो फाननानै न'खरखौ खुङो आरो।
औ। ओमफ्राय नानि ना फिसिग्रा मोनसे फारामबो थायोना खायफा मानसिफोरनिया। बिदिनो बेरा होजोबनानै बेनि गेजेराव फुख्रि दोनसिगोन बेयाव ना हगारसिगोन। जोथोन लासिगोन। बिदिबो खालामो खायफा मानसिफोरा।
औ
उम
ओ बेनिफ्राय आथिखालाव गोबां फख्रि जावनायखौबो जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा? ओं दा बे फख्रिखौ आथिखालाव माबोरै जावो बेखौहाय नोंथाङा नुफेरदों जानो हागौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दा आथिखालाव फख्रि जावो होमबा उम जोङो नुनो मोनो जे गारिजों जे सि बि जे सि बि जों जावनायखौ नुनो मोनो आरो आंङो।
औ नंगौ आरो ओं नोंगौ जोङो जे सि‌ बि जोंनो जावनाय जायो मानो होनोबा ओ फालांगि खालामनो थाखाय फख्रि जावनोबा बेखौ गुवारै बानायनाय जायो। अब्ला बेखौहाय जोङो खदालजों मानसिया जावोब्ला जावख'नो हाया। बेहाय गोबां समनि गोनांथि जायो आरो माखासे जे बोलोनि गोनांथि जायो। बेनि नो खम समनि गेजेरावनो बे खामानिखौहाय जाफुंहोनो थाखाय जे सि बि खौ जोङो बाहायो।
औ
दा बेवहायो जोङो दसेनोबो दसेनो से घन्टा नै घन्टायावनो जावखांनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ
बेनिफ्राय बेयाव बेनिफ्राय जा जावखाङो हा बेखौहाय नोंथाङा मायाव मा याव बाहायो नुदोंना?
औ बेखौ जावखाङोबा ओ सुबुं खायफा सुबुंफोरनि नआव माने हा नांगौ जायो न'फोर लुयोबा बेनि बेयाव होनो थाखाय हा नांगौ जायोना बेहायबो लाबोयो। आरो खायफा मान सिफोरनिया थाग्रा मानसिफोरा सिलायाव होनोबो लाबोयो। गोजौ जाबोनायनायनि बिदि खालामनोबो लाबोयो आरो औ
नोंगौ आरो बेफोरबायदि गोथौ जावनाय हाया मा जायो जोबोद मोजां जायो स्लिम स्लिम जायखौनोखि जोङो हानि न' गोनांफोरा उसुं बा बिथा एबा इन्जुरफोरखौ लिर- नोबो मोजां मोनो ओ जाय बबेबा बबेबा हाया आराम समायना गोमो गोमो स्लिउ गाबबो जाखांहोयो नङा होमबा? अब्ला बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
अब्ला फुख्रिनिफ्राय ना फिसिनानै बेबायदिनो गोबां। मुलाम्फा जानाय। खौ जोङो मिथिनो हाबाय। लोगो से बेनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिङाव जानाय हाखौ बाहायनो हानाय फिननाय बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरोना। अब्ला दिनैनि टपिकखौ बेवहायनो दोन्थनोसै। नामा।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद